हेल' अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
अ आसा खालामो दासान्दि नोंथाङा मोजाङैनो दङ।
औ नोंथां मोजाङैनो दं।
अ अ ओमफफ्राय हरनि खाजाखौ जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ दासिमबो जायाखैनो।
अ आतसा आसा अ आङो ओइ बायमान सिगाङाव बावैसो जाखांबाय
औ
गरमा माबायदि नोंथांमोननिथिं
औ दिनैथ' बोथोरा एसे गुसुआनो मानोना दिनै लांद्राय सानदुंबो नुङाखै आरो अखा हागोन हागोन खालामदोंमोनल आरो सानाव थेवब्लाबो हायासै
उम उम ओमफ्राय जोंनिथिंलाय गरमानो अखा हादोंमोन फुङाव एसे हमना ला जि बाजिसोआव फुंनि जि बाजिसआव अखाादोंमोन नाथाय दसेल' फैदों आरो जि नैजि मिनिटसोल' फैदों एसे बुजायनो फैदोंमोन ओमफ्राय फैखास सानसेया बिदिनोसे गरमैनो थांबाय
अ
लोगोसे आं नोंथांनि नोंथांनि सायाव एसे माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो नोंथाङा एसे बुंफोरनो हागोन नामा जेनेबा दाउनि बागै
औ
दाउ हमना ला दाउ दाउ होननाय लोगो लोगो गिबियावनो हारिमायारि भारतनि जोंनि हारिमायारि दाउ होनबाथाय दावउरायायानो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो हमना ला दाउफोरनि किसुमान नोंथाङा गुन एबा फाग फाग आरो मा मा जायो जों दाउनि सायाव दाउआ माबायदि जोंखौ सहाय खालामो बेफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां आं जिखिनि खौ आं मिथिगौ बेखिनिखौ बुंनो नाजागोन आरो आंहा जुदि मा फुल गोरोन्थि थालाङोब्ला आं जुदि माफोर मिथियाबा नों नोंथाङा बेखौ सुद्रायन हांगोन होननानै आं सानो आरो औ औ अब्ला आं जायगायजेननोसै औ दा होनब्ला जों हमना ला जायफोरा माने मोनसे जुनार दावाहै जुनार माने हाथं थोंनै थायो गां बेबाय बेबायदिनो आरो दाउ होनोब्ला गोबां रोखोमनि दाउ थायो खायफाया बिरो खायफाया दैयाव थायो खायफाखौ जों न'आव फिसियो आरो खायफा खायफाया मोजां माने माथो बा मेथाइ खननो रोंगौ आरो खायफा खायफाया हमना ला जोंनि हमना ला आबहावानि गेसाव गोफोन बेफोर बुस्थुखौबो जानानै माने जिनिसफोरखौबो जानानै माने जोंनि आबहावाखौ माने साफा खालामना लाखिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो आरो खायफा खायफा दाउआथ' हमना ला जोंनि हमना ला आबाद आबाद थिलि आबाद थिलि हमना ला गोबां एम्फौ एनला थायो नङा होमब्ला
ओम।
जायफोराहाय माने जोंनि आबादखौ खहा खालामो बा गाज्रि खालामो। बेफोर एम्फौ-एनलाखौबो जानानै माने गोबां दाउआनो जोंखौ बा आबादारि। जायफोर मानसिया आबाद मावना जायो बिथांमोनखौबो हेफाजाब होयो होननानै आं सानो। आरो दाउ होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि दाउ दं नोंथाङा बुंबायनो। हमना ला दाउराय दावरायया जाबाय जोंनि माबा। भारत हादरनि अ।
हारिमायारि ओम।
हारिमायारि दाउ बेबायदिनो हमनाला आरो गोबां दाउ दं समायना समायना दाउ हमना ला। बाथ' दाउ दं। बेबायदिनो आरो धनेस दाउ दं बेफोर माने गोबां समायना समायना दाउ। आरो बिनि अनगायैबो जों न'आव फिसियो दाउ। दाउखौ माने जायखौ जों दाउला दाउ दाउजो दाउ बुङो बुङो न'आव फिसिनाय दाउखौ। बिखौबो जों जायो। आरो गोबाङानो हमनाला दाउ फिसिनानै फाननानै इसे गावनि न'नि खरसाखौ दिहुननो हायो। आरो दाउ होनग्राथ' आरो गोबां दाउ दं हमना ला किसुमान दाउ दं बिरनोबो हायै। हमना ला बिरनो हायो दाउफोरनि गेज जेराव दं, उद दाउ दं जोंहा पेंगुइन दं औ। उनावहाय दाउफोराहाय हमना ला आं फुंखांबायदे नोंथांखौ जायफोर सिगुन दावखा। बिफोरो हमना ला जोंनि आबहावायाव खिसुमान गोथै गोफोन फाराफोरखौ जानानै माने जोंनि आबहावाखौ सिखन आरो साफा खालामना लाखिनायाव जोंखौ हेफाजाब होयो जायनि थाखाय गोबां बेराम सान बानायबा बिदि माबानिफ्राय जोंखौ राहा होयो। आरो हमना ला आरोबो गोबां दाउ दं। बिदिनो जायफ्रा हमना ला ना जा बिदि जानानै थांना थायो आरो दाउखौ जों गोबां रोखोमनि दाउखौबो जों जायो हमना ला न'नि दाउबो जाबाय, हांसो जाबाय। खुनु हमना ला गोबां खिसुमान जंगलाव थानाय बा हाग्रामायाव थानाय दाउफोरखौबो जों खायफा खायफा मानसिखौ जों जानाय नुनो मोनो नङा ओमबा?
औ नंगौ नंगौ।
ओं ओ बिनि जाहोनाव हमना ला बिसोरनि माने अनजिमाया माने गोमालांनो हमदों। होननानै आं सानो ओ बिनि ओ बिनि जाहोनावनो हमना जोंनि आबहावायाव गोबां किसुमान माने माबा फैयो प्रब्लेम फैयो बिफोरखौ आं सानो माने बेफोर दाउखौ जानाङा होननानै आं सानो आरो लोगोसे जों बिसोरखौ माने बास्तायनानै लाखिनो सेस्था खालायनांगौ। ओ बिस बिसोरखौ जों रैखाथि होनांगौ होननानै आं सानो।
ओं आं जि जाखिनि मिथिबाय नोंथां मिथियो नोंथां बेखिनिखौ नोंथांनो बुंबाय। नोंथाङा माखौबाफोर बुंनो सानो नामा?
अ नोंथाङाथ' गोबायैनो बु गोबाङैनो बुंबाय आं जोबोर मोजां मोनदों नोंथांनि बुंनायखौ मानोना नोंथाङा थफ' थफ औ बुंलांदों आरो फागबा खालामना बुंदों आं जोबोद मोजां मोनदों। आरो आरो इदि मिथिगोन होनना आरो बुजि बुहुत बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मिथ थिगोन होनना आं आसा खालामो दा आं आंनिफ्राय खायसे खायसे आंबो बुंसै आरो एसे एनै गोरोन्थि जायोबा नोंथाङा सुद्रायना हांगोन होनना आं सानो आरो माने जोङो दाउ होननाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि दाउ माने दावबायनायखौ नुनो मोनो हमना ला खायसे थाइलेण्ड एसिया आमेरिकाफोरनिफ्रायबो बिथिंलाबायनानै जोंनि जायगाफोराव खायसे खायसे जायगायाव फैनो हमदों।
औ
मानोना आगोल जोंनि जोंनि हारिया एबा जोङो जायबा आदिबासि होनो जों आदि बि फोरबो माने गोबां जोङो ओ माने मैहुर खामनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा इसे इसे खमायनो हमदों आरो।
औ
आरो खायसे दोङो देसुन दोङोब्लाबो गोबांखौो नों खमायनाय बायदोंमोन आगोल माने गथ'फोरखौ नुयोमोन आं, लबर लानानै एबा गलटिस लानानै गावथिंलाबायनाय जेखि मिखि नाथाय बिदि जोंनि हारियाव माने जोंनि समाजाव बिदि एसे एनै जोबनो हमबाय। बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
हमोबा आं माने गाज्रि मोनो आरो बिदिखौ मानोना बिसोरनो जोंखौ बिसोरबो जोंनि सायाव सोनारगासिनो आरो जोंबो बिसोरनि सायावनो। मानोना नोंथाङाथ' फोखांबायानो आबादफोरखौ गाज्रि खालामनाय एम्फौ एनलाखौ बिसोरो जायो।
लोगोसे बिसोरो माने गोबां गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बिसो बिसोरो जोंनि जायगाफोरखौ इसे इसे मोजांबो नुनाय खालामो बिसोरो आरो लोगोसे बिसोरो खायफा खायफा हांसो जाथिनि दाउ दं बिसोरो जेबो जाया। अनलि बिसोरो खालि बिसोरो हानि एबा दैफोराव थानाय एम्फौ एनलाखौ जायो जाबोला जोंनि, दा हमना ला देरफुनो हमनाय माइ गघरे गघरे बेफोरखो बिसोरो जेरै हमना ला जों मा होनो निखायनाय होनो मैगंफोरखोसो जों इ इसोर साफा खालामा होमबा खदालफोरजों एसे गुरै खालामना होयो हाखो बिदि बिसोरो हाखौ गुरै खालामना होयो। बिनि जाहोनाव जोंनि आबाद फोथारफोराव माने आबाद- - नि माबाया माइ गसाफोरा बारायनो हमो। बिदियावबो जोंखौ गोबां सहाय खालामनायखौ नुनो मोन आं हांस हासो हांसो हारिनि दाउफोरखौ लोगोसे आरो खायफा दाउ दं माने नोंथाङाथ' होनखाबाय माथो रोंनाय बेफोर दाउफोरखो थ' जोङो आगोल गोबां दखानफोराव फाननाय नुयोमोन खिन्थु दा गोबां गोबां माने एन जिअ फोरनि जाहोनाव बेफोर खौ आं फाननायफोरखो बेफार खालामनायफोरखो आं माने खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो। आरो बिसोर जाबाय माने जंगल एबा हाग्राफोराव थानाय मोनसे जाथिसे माने जिब जिउ गोनां। बेनिखायनो बिसोरो माने उदां उदां थानो मोजां मोनो बेखायनोथ' उदां उदां थानांगौ आरो।
औ।
ओ हमना ला दाउ मासेया खायसे ओ गावनि माथोजों एबा गावनि गारांजों मोनसे गाबोबोला एसे मोजांबो नुखाङो माने मिथिंगाखौ लोगोसे बिसोरखौ बिसोरनि माने गारांखौ मोननानैनो जों गोसो ओ एसे एसेबाबो गोजोननाय मोनखायो माने
औ
आरो खायफा-खायफा दं हमना ला फारेवफोर जोंनि फारेव ओ जों फिसियो। फारेवफोरफोरखौथ' जों फिसियो आगोलनिफायनो फिखायो। फारेवफोरखौबो फाननानै जों एसे एनला। माने मदद मोनो जोंनि जिउ खुंनायाव। हमना ला फारेव एबा दाउ साउफोरखौ फाननानै जोङो खायफा खान। खायफा-खायफा माने न'आव गैयि बेसाद जेरै सं। ख्रि थाव बेफोरखौ जों बायनो हायो नङा होनबा नोंथां बायनानै जों जिउ। खुंनो हायो आरो, आरो लोगोसे। बेफोरबो जों खायसे-खायसे ओ। खायसे-खायसे इनडाइरेक्टलि खेंस्लायैबाबो जोंखौ गोबां मदद खालामगासिनो आरो। आरो आं मा बुंदोंमोन गोजान गोजाननिफाय फैनाय दाउ हमना ला खायसे-खायसे दाउ दङ। ओरैबायदि गोजान-गोजान बिरथिङो इसोरो माने इयाव थाद'है। इयाव थाद'यै इदि बिरै-बिरै-बिरै। माने बुहुम नाङैनो गिदिङो आरो गोबां गोज जान गोजानाव माने बिरनो हानायबो दाउ दं आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अ माने इदिनो थाइलेण्ड आमेरिका एसिया बेफोरबायदि बिरथिंलाबायनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो गोबां माने लाख-लाख कौटि कौ टि बुहुद रोखोमनि दाउ दङ बुं बुङै बुङै माने आरो किसुमान जोंथ' बेफोरनि मुंखौबो मिथियानो दाउनि। नङा होमबा ओ बिदिनो आरो बुंबा फोजोबनो हाया नोंथां
औ नंगौ
दाउफोरनि बागै आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथां। नोंथाङाथ' मोजाङैनो बुंबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बुंनायखौ आरो। आसा खालामो नोंथांनिफ्राय आं आरो मिथिनो मोनगोन गोबां बाथ्रा आरो सम लाना जों सानैजों आरो रायलायनो मोनगोन होनना आसा खालामो नोंथाङा मा बुङो।
औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आं गोबांखौनो मिथिनो मोनबाय जायफोरखौ आं। गोरोन्थि होन्दोंमोन बेफोरखौबो नोंथाङा एसे सुद्रायना होबाय। आरो नोंथांनिफ्रायबो आं गोबांखौनो मिथिनो मोनबाय आरो आंबो आसा खालामो। नोंथांजों उनाव रायलायनो मोनगोन होननानै।
दाथ' सम जाबाय नोंथां दोनसै नामा।
औ नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थाखाय।
अ-अ